हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों। औ नोंथाङा फ्रि दंना नोंथां?
औ औ फ्रि दोङो नोंथां औ औ खुलुमबाय।
औ आं नोंथांजों ओ बैस सागो बैसागोनि बागैसो एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ बिदिबा आं सावरायनोसै।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ जोंहा बैसागो बुङोबाथाय जोंहा आसाम नाङैनो माने मोनसे रंजानायनि दिन बा बोथोर। दा जोंहा बुंनो थाङोबा बैसागोखौ मोननै बाहा बेनो जाहैबाय मोसौै बेदर आरो मानसि बे बैसागु गिबियावनो गिबियावनो जोंहा ओ मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
मोसौ बैसागो फालिनायनि सिगां जोंहा दिगिलिथि बेबायदिनो लाव ओ फान्थाव बेबायदिनो ओ‌ बायदिसिना नांगौ बुस्थु खांनानै आरो रेडि खालामना लायो आरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो अखा जादों आरो जेब्ला मोसौ मोसौै बैसाग लाव बायदिसिना बे मैगं थाइगं जिखिनि नांगौ बेखौ हांगारखौ ओ मोनसे ओ दिहुननानै लायो बेखौ थाव गुबै बा थाव जानायजों जोङो लगायनानै मोनसे हिसाबै खालामनानै लायो। खालामनानै जेखौ थुखैनो
औ औ
बेफोर जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सिगां गोदोनि दिनाव माने जोङो ओ थुखैखांनानै माने मोसौखौ हाग्रायाव हगारना हरोमोन नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
माने मोसा लख्रा बदि बदि जाग्रा बेसादा। फुख्रि बायदिसिनायाव थुखैनो लांनानै थुखैनानै जोंहा गामिनि जा गुबुनफोराबो थुखैयो नालाय बेबायदिनो जोंहा जे लाव फान थावनि जा माला बेखौ जों सोलायनाय जायो मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय मोनसे नेम आरो जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ दं।
औ
ओ मोसौखौ खा खानाय जाया आरो बे गोजाम रसाखौ जोङो खानाय जाया। बेबायदिनो जोंहा उदां हगारो सानसे बे सानसे दिना ओमफ्राय मोनायाव जेब्ला खानायनि सम जायो अब्ला जोंङो दान रसाजों जोङो खानाय जायो आरो मोसौखौ।
औ औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो अखानायै जोंना मानसिनि बैसागो फैयो मानसिनि बैसागो दिनाव जोङो उन्दै बोर सास्रि आरो
औ नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां
बे जानायनिबो दङ नोंथां जोंहा बेयाव हाग्रानिफ्राय ओ मैगं बायदिसिना खांनानै लायनानै
औ औ
संनानै जाफैयो आरो न'आव जाहाथे ओ जोंनि ओ देहायाव जिखिनि बेमार आजार दङ जेन जोंनि देहायाव जानो हाया थांनाय बोसोरफोरनि बैसो जेनेबा बायदि गोग्गो देाया जेरै थानो हायो जेन बेबायदि जोङो बेखौ संनानै जानाय जायो आरो सोरबा बायदिया बेदरजों संनानै जायो नाथाय सोरबा बायदिया ओरैनो संनानै जायो बेयो गाव गावबा गावनि आइडिया नोंथां। जोंहा बेबायदिनो गाव गावबा-गाव ओ स्टाइलाव संनानै जायो आरो बेयो ओमफ्राय ओ जोंहा बिनि अखानायै जोंहा बेबायदिनो रंजानाय बाजानायनि सम जायो। नोंथां जोंहा खाम जथा सिफुं फुं सेरजा जाबस्रिं बेबायदि लानानै जों गामि गामि मोसायो न'खर न'खर मोसायो माइरं खाङो बेबायदि आरो नोंथां
औ औ
दा आं नोंथांनिसिम बेबायदि सुंद'यैनो ओ नोंथांनो फोरमायबाय नोंथाङाबो नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि ओ रंजायो बा बैसागो फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां ओ नोंथां सोंनाय लेखा आङो फोरमायथिना होनो आखायाव लाबाय नोंथांा ओ बैसागु होनोब्ला जोंना बैसागुआथ' जोङो गोदो आबै बहुममोननि समनिफ्रायनो फालिनायखौ जोङो नुबोगासिनो आरोना नों ओ आथिखाल मुगायावबो जोङो दा बैसागु फालिनायखौ नुयो बेबायदिनोहाय जोङो बैसागुखौ माबोरैहाय फालिनो फालियो होनोब्लाथाय जोङो बैसागु बोथोरावहाय सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो आरोना नोंथां मोसौ बैसागुखौ जोङो माबोरैहाय फालियो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो सैथ्र' दाननि खालार खालि जाबोला ओ अब्लाना जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय दिरुननानै बेनो मोसौनोहाय जोङो ओ बेबायदिनो लाव फान फथाव दिेग्लि लेथि थाराय हालदै बायदिसिना होनानै जोङो माला सुयो आरोना नोंथां बे मालाखौ जोङो मोसौनाव गानहैयो एबा न'खरनि बाख्रि न'नि ओंखाम संग्रा न' इसिं बेफोराव जोङो आलायना दोनो आरोना नों बेखौ आलायखांनायनि उनाव जोङो मोसौनो थाव ओमफफ्राय मोसौनियाव जोङो गङआव ओमफफ्राय आसुगुरावहाय थाव फोननानै होनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ खान्था जायखौ बुङो जोङो ओनिफ्राय हांगारखौ जों ज लोन नों